अ आङो नोंनो मोनस से बाथ्रा ओम खिथानोसो फन हरनाय जादों मानि गोनांथार बाथ्रा आरो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
माने आं नोंथां ओ माइ आबाद मावनायनि सायाव आङो बुंनो नागिरदों नोंथाङा खोनासं दे। ओ जोङो - माइ आबादखौ माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो बयबो मोनथियो जोङो माइ आबादखौ जोङो जाग्रा आदार दिहुनो थाखाय बेखौ मावनाय जायो। जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा मोनसे दै थाग्रा फैलाव जायगा नांगौ बेखौ जोङो दुब्लि होननानै बुङो जोङो बे दुब्लिफोराव आलि खोनाय थायो बे आलि खोनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेयाव नांगौसेबां दैखौ ज ओ जगायनो हानाय आरो नांनायनि गोबां जायोबा दैखौ जावगारनानै हरनो हानाय बायदियै जोङो आलिखौ ओ मोनसे थियारि खालामनानै लायो आरो। सुबिदा बायदि दाना जोङो बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो माइ जोलै नांगौ बेखौ जोङो मा होनना बुङो? माइज्लि होननानै बुङो बे माइज्लिखौ जोङो बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला माइ फिथाइखौ जोङो दैयाव बस्थायाव सोनानै सोमनानै दोननांगौ माखासे साननि उनाव बियो गाजा बेरो बे गाजा बेरनायखौनो मा होननानै बुङो माइ जोलै एबा माइज्लि होननानै बुङो आरो। दाना माइज्लिया रेडि जाबाय बे मोनसे खोथा थांबाय दाना बिनि उनाव जोंहा दङ हानि साखा फारा खालामनाय माइखौ गायनो थाखाय जोंहा हाखौ माबायदि नांगौ बिनि साखा फारा खालामनाय जोङो हानि साखा फारा होननानै बुङोबा माइ गायनो थाखाय जोंनो हाब्रु नांगौ ना? दो दोलो नांगौ जोंनो हाब्रु। जों दा बेखौ हाब्रु खालामनो एबा माइ गायनो थाखाय रेडि खालामनो थाखाय जोङो गिबियाव ओ सेथि खोलोब एवनाय एवनांगौ हाखौ हा एवनाया जाहैबाय जोंहा मोसौजों एवनो हायो आरो जोङो आथिखालनि ओ दो ओ बिगियान मुगानि बा दानि गोदान मुगानि ट्रेक्टर बायदिसिनाफोरजों जोङो एवनानै हाखौ गुरै खालामनो हायो आरो दाना बे गिबि एवजेननायखौ मा होननानै बुङो खारायनाय होननानै बुङो आरो दाना नैथि एव बिनि उनाव जोङो नैथि एवबावगोन बेखौ मा होननानै बुङो सामार होनाय होननानै बुङो आरो। दाना बिनि उनाव मा खालामबावो बर' होनाय एबा फोमोननाय आरो बेनि उनावनो जोङो माइखौ गायनो हायो दाना माइखौ गायनायनि सिगां जोङो माइज्लिखौ खोथिया खालामनानै लाग्रोनांगौ बे खोथिया खालामनायाव जोङो ओ बे माइज्लि बा माइ जोलैखौ मोनसे दखरसे जायगायाव थोजासेबां ओ जेन'बा जोङो मोनसे दब्लायसे बा दब्लायनै बेफोरबायदि थोजासेबां हायाव जोङो गुरै हाखौ फोमोननानै जोङो बेखौ मा समान हाखौ समान खालामनानै माइफोरखौ सायावनो फोनानै रज' होनोनाय जायो आरो बेबायदिनो माइआ जेब्ला रज'नानै एसे खोथियानि समान नांगौसेबां जौहोनानै जोङो बेखौ फुनानै जोङो रोगानो मोजां जानाय बायदि मु थाखानानै दोननाय जायो आरो बेखौ माइ बजा जेनेबा खोथिया बजा ना बे दाना खोथिया बजाखौ जोङो गायगोन जायगा दुब्लियाव लांनानै जोङो राननानै दोनहै दोनहैयो बेनि उनाव जोङो माइखौ जोङो बे बजाखौ खेवनानै फारि फारि आखाइजों थुनानै गायलाङो आरोमा दाना बेबायदिनो गायनानै गायखांनायनि उनाव जोङो माइखौ जोथोन लानो नांगौ जेरै जोंनो माइ गायनायाव जोबोद गोनांथारानो जाहैबाय जोंनो दै दाना जोङो दैखौ माबायदि जोथोन लानांगौ होननानै बुङोबा जोङो दुब्लियाव नांगौ एसेबां दैखौ सोनो नांगौ आरो नांनायनि बारा दै हाबोबा बेखौ जावगारनानै हरनो नांगौ जोङो गोबांथार एखमबा अखा हायोब्ला जोंहा दैया उसिफावनानै माइया गाज्रि जानो नागिरो बेनि थाखाय जोङो मा जेब्ला अखा हानो नागिरो अब्ला जोङो आलिफोरखौ जावफ्लंनानै लामा दोननाय जायो आरो आलियाव ओरैबायदि मोनसे लामा थायो मोनसे हाबग्रा खर'थिंजाय आरो उनथिंजाय ओंखारग्रा थायो आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ मावो बेबायदिनो माइखौ जोथोन लायै लायै लानानै माइआ जेब्ला देरलाङो अब्ला ओ मोनसे समाव बियो माखासे दानफोरनि उनाव बियो फिथाइ थायहैगोन आरो बे फिथाइ थायनानै बे फिथाइया रालांगोन रानायनिफ्राय जोङो मा जागोन फिथाइआ रायोब्ला लासैनो बैस ओ बिफांनि सम जानाय लोगो लोगो फिथाइनि मोननाय सम जानाय लोगो लोगो बे फिथाइफोरा मोनबोगोन आरो बे मोननाय माइ फिथाइयानो जाहैबाय गोमोगाब जाबोगोन जेब्ला माइ फिथाइया मोननानै गोमोगाब जाबोगोन लासैनो बिलाइफोर फोराबो मोननानै रानलांगोन अब्ला जोङो माइफोरखौ हानानै बजा खानानै दोनो आरो जोङो बजाखौ बेलथायनानै होनाय जायो जाहाथे बिलाइफोरा मोजाङै रानो आरो माइ फिथाइफोरा मुसिना मुसिया जेब्ला जो जोङो माइखौ हाखांजोबबाय अब्ला जोङो मोनसे ओ समान हायाव हाग्रा सननानै जायखौ खलसिला होननानै बुङो बेयाव लांनानै जोङो मारा होयो मारा होनाया जाहैबाय मोननै आदब दङ दा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोनाय जेरै मोसौजों मारा होनाय बे मोसौजों मारा होनायाव जोङो मोसौखौ मोसौजों मोसौ संज्रायनानै होग्दिंनानै जोङो मोसौनि आगान गाग्लिनायजों मारा होनाय जायो आरो दा आथिखालाव नुनो मोनो जोङो ट्रेक्टर बा दानि ओ गोदान मुगानि मेसिनारि आगजुफोरजों जेरै ट्रेक्टर बेजों सालायदिंनानै मारा होनाय जायो आरो दाना बे मारा होखांबाय मारा होखांनानै जोङो मारा होखांनानै बेयाव ओ माइ बिफांफोरनिफ्राय ओ गुनद्रा थानाय माइजों लोगोसे थाफानाय बेफोरखौ जोङो बोखारनो थाखाय बावहोनाय जायो आरो जे बावहोनानै बेखौ फोरानस्रोनानै बाख्रियाव सोनानै दोनो बाख्रिया जाहैबाय माइ दोनथुमग्रा न' दाना बाख्रिनिफ्राय जेब्ला जोङो नांगौ जायो अब्ला बुथु बरननानै जोङो बेखौ लामस्रोनानै जोङो सो-सौनानै बा मिलाव लांनानै जोङो बेखौ माइरं दिरुनो जेब्ला माइरं दिरुनो अब्ला बेयो माइरं जाबाय बेनिफ्राय जोङो ओंखाम संनानै जायो आरो बे बेनिफ्राय जोङो ओंखामखौ जोङो माजों जायो ओंख्रि बायदिसि ना लगायनानै जायो बेनो जाबाय जोंनि जामुं दाना जोङो मा-माय माइरंफोराव बा ओंखामाव माखासे प्रटिन मोननानै जोंनि देहाया गोग्गो जायो आरो जोंनि जिउ दानायाव बियो गोनांथार आदार हिसाबै हाबा मावो आरो नोंथां ओ दा नोंथाङा आंनि अ माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा फोरमायनो हासिगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनाथ' माइ माइ आबाद होनोब्ला जोंनि गिबि आबादानो जाहैबाय माइ बेनि उनावसो जोंहा गोबोरफोर दंबावो बेफोरखौ जोङो उनावहाय लानाय जायो बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माइ आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो नाथाय जोङो ओ गोदोनि माइ आबाद मावनाय आरो दानि माइ आबाद मावनायखौ जोङो जोबोर ओ फारागखौ नुनो मोनो बेनि बागैसो आं नोंथांनि सिगाव एसेखौ एसेखौ बुंफोरना होनो सानदों
औ जागोन नोंथां
औ गोदोनि दिनावथ' जोंहाय बांसिनानो ओ न'नि माइज्लि न'नि माइ फिथाइखौनो थांनाय बोसोरनि माइ फिथाइखौनो दोननानै माइज्लिखौ बानायनायखौ एबा ओ खोथियाखौ फोनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा ओ दानि गोदान मुगायाव‌ ओ जोंहा बिदिनो बाजार बायदिसिना नार्सारिफोरनिफ्रायसो ओ गोदान गोदान माइ लाबोनानै फोफैनायखौ जोंना नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोदो बांसिन ट्रेक्टर ओ खार होनाय गायनायखौ नुनो मोनोन नाथाय जों एबा गोबां जाहोननि थाखाय दाना सुबुंफोरा ओ नानै खौ नुनो मानो होनोबा दानि मुगायाव ओ जेरै मोसौजों औ न लायो ना थाय जोंना थाना साननैयावनो मावफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गोदोनि माइ आबादाव जोंहा बायदिसिना रासायनारि हासार बाहायनायखौ जोङो नुवामोन नाथाय जों ओ दानि गोदान मुगायाव ओ समजों लोगोसे गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों दाथ' बायसिना ओ मुलि बाहायनानै जोंहा गोबां फिथाइ मोनो बिदिनो ओ दानि मुगायाव बिदि हासार सारनाय एबा मुलि बाहायनायनि थाखाय जोंना हा बायदिसिनायाबो गाज्रि जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंहाहाय बे माइखौ जोंहा गोदो मोनखांनायनि उनाव जोङो ओ गोबां खामला एबा गोबां ओ सुबुंफोरा ज' जानानै हानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जों दानि जुगाव ओ बे खामानिखौ दसे सम दसे समनि गेजेरावनो मेसिनजोंहाय हा हानानै आरो हाना होयिजों लोगोसे बे जायगायावनो नाखानानै जोङो ओ न'आव लाबनायखौ जों दा नुनो मोनसै बिदिनोहाय जोंना गोदोनि रुजुनायाव ओ दा गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय जेरै जोंहा गोदो ओ गोबां समनि आंखालबो जायोमोन नाथाय जोंहा दा बे खामानिखौ मिसिं बायदिसिनाजों मावनानै ओ गोबाव गोबावनि खामानिखौ थाबैनो मावनो हा यो बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि सायाव माबे मोनसेआ आदबा मोजांसिन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन? ना
औ नोंथां ओ गोदोनि आबाद मावनाय होननानै बुङोबा जोङो जोंनिनो जोंनिनो जिब जुनारफोरनिफ्राय मोननाय हासार बा मिथिंगायावनो थाखानाय हासारजों मावनाय जायोमोन बिनि माखासे फिथाइफोरखौ जों मोननो हानाय बे जानायफोरा जोंनि देहायाव जेबो गोहोम खोख्लैयामोन नाथाय दानि दानि मुगायाव औ दानि मुगायाव दिहुननाय जे मुलि बायदिसिना रासायनारिक हासार बायदिसिना बाहायनानै जे दिहुननाय आबाद ना जेनेबा जो माइनि सोमोन्दै ला दोनोनालाय बे माइ ना बेखौ जायोबा जोंहा मा देहायाव एसेब्लाबो जों हमदांनो हायैसेबांब्लाबो एसे लासै लासैब्लाबो जोङो जोंनि देहायाव गोहोम खोख्लैयो आरो बे जोंनि गोलाव सम बा जोंनि जिउनि थांनानै थानायाव एसेबाबो गोहोम खोख्लैयो होननानै आं सानो नाथाय गुबुन फारसेथिं समनि बेलायाव रुजुयोबा जोंनि समखौ बासायो आरोखि बेनो आंनि मोनदांनाय फारागथिया आरो नोंथां नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो हागोन नामा?
औ जोंना बिदिनो गोदोथ' बांसिन समनि आंखाल जायोमोन नाथाय जोंना बेखौ रांखान्थिनि रांखान्थियाव जौगानो थाखाय दानि मुगायाव गोबाव सम नांनायखौबो जोंना एसे सम बाहायनानै जोंना गासै खामानिखौनो थाबैनो मावलांनो हायो बेनि बिनि थाखायनो जोंहा बिदिनो हासार बायदिसिना गोबां बाहायनानैबाबो माइ आबादाव दानि मुगायाव गोबां फिथाइ थायहैयो नाथाय जोंनि देहायाव बेफोर जोबोर गोहोम खोख्लैयो
औ नंगौ थारैनो औ नंगौ न थां
औ बिदिनो जोंना गोदोनि बायदि सुबुंफोराबो गोबाव सम जोरनो थांला एबा जोंनि देहायाव नोरजिया जालां हमनायखौ जोङो नुनो मोनसै दानि मुगायाव
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां
औ नोंथांजों रायलायनानै औ गोजोननाय मोनबाय
आं नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय